हेलौ! नोंथां।
खोनादों ना?
औ नोंथाङालाय आंखौ स्रा मोजां खोनाहैदों?
औ खोनादों नोंथां अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ'?
आंथ' दायो जिरायनासो दं नोंथां।
अ! आंबो ओरैनो दंमोन नोंथांजों अब्ला नोंथांजों आङो माने। नोंथाङा बेसेन गोसा समखौ माने दसे होनो हा।
अ हायो दे नोंथां।
औ अब्ला नोंथांनिसिम माने बेनो आरोना माने दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ। जोङो माने ट्रेभेल बा बेरायनायनि बागै लानोसै ना नोंथां?
अ जायो दे नोंथां मोजाङानो माने। औ नोंथां खोनादों।
औ-औ।
माने दावबायनायाथ' जोबोरानो। मोजां नोंथां ओंखायनो रालायजागोन आंबो।
औ-औ अब्ला माने नोंथाङा माने नोंथांनि माने मिथि मोनदांथिनाय बा मि। थिनायफोरनि बागै एसे फोरमायदो माने दावबायनाय नि सोमोन्दै जेनेबा। बेरायनायनि सोमोन्दै मा-मा दि बेरायनो मोजां ना गाज्रि माने? माबायदि रोखोमनि बेरायबा मोजां जायोबा मानो बेरायनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे‌ फोरमायदो दे नोंथाङा होमबालाय।
दे होमबा नोंथांनो आं गिबियाव खिथाहरग्रोसै ओमफ्राय उनाव माबाफोर मिथिबावनोबा। बा आं नोंथांनाव सोंहरफिनसै आरो ना नोंथां?
औ दे जागोन दे नोंथां।
औ माने बेरायनाय होनोब्ला जोबोद मोजां नोंथां माने गासिबो बेरायनो मो। मोजां मोनो बिदिनो। खायसे बांसिन मानसि सुबुंफोरानो माने हाजो एरिया बा दैमा-दैसा बा दै। थो लैथोमा, बिलो बायदि जायगाफ्राव माने बेरायनो मोजां मोनो आरो नोंथां। माने बेरायनायाबो। गोबां जायगा लायै जायगासो बेरायो बिदिनो। नो सो बांसिन सुबुंफोरानो हाजो जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो आरो। आरो बिदिनो बेरायनो होनोब्लाथ' जों। बेरायग्रा बिदिनो हान्था मेला बो। थानांगौ जायो जेरै बायदि रोखोमनि हान्था मेला बिदिनो ट्रेन, बास। बाइक होनो, खार मोनो। फ्लाइट बायदि रोखोमनि दावबायग्रा जुन्थिफोरजों जों बेरायो खिन्थु माने। गावनि पार्सनेल कार बा बाइक थायोब्ला बेरायनायनि सुबिदाया साबसिन जाबावो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला नों बिदि थायोब्ला गावबागाव बेरायनो थाखाय माने। गोसो बायदि थांनो हाबाय माने गावनाव थाखाबाय नालाय नोंथां। बेनिखायनो। जों माने बिदि थाखायोब्ला मोजां जायो आरो। आरो बेरायनो थाखायथ' दा गोबां मानसिफ्रानो मोजां मोनो। इन्जय खालामनाय जायो बेरायनायावनो बिदिनो सोरबा लोगोजों लोगोफोरजों इन्जय खालाम। हैयो आरो बिदिनो सोरबा गावनि न'खरनि फेमिलिजों एन्जर खालामहरो। बा गावनि बिदा फंबाय बिनानावफोरजों माने इन्जय खालामनो थाङो आरो नोंथां बेरायनाय होनोब्ला। बिदिनो बयहाबो माने बेरायनायनि फारसे जोबोरैनो मोजां मोन बे लुबैनाय दं। बेरायोब्ला माने माइन्दाबो फ्रेस जायो गोसोआबो मोजां मोनो। आरो इन्जयबो मोनो। जों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव न'आव थानानै बा गावनि खामानि खौल' मावबाय थायोब्लाबो मोनसे समाव माने सि मानसिफोरा बानायफैयो आरो देहाफोर मोजां मोना माइन्द फोरा फ्रेस जाया बिनिखायनो माने एसे रंजानो थाखाय आरो देहायाव मोजां मोननो थाखाय माने मानसिफ्रा बेरायो आरो। बेरायनायजों जों गोबां बायदि रोखोमनि खोथाबो मिथिनो मोनो आरो बिदिनो आउटनि बागै जा आउटआव मा सोलिगासिनो गुबुन जायगाया माबायदि बेफोरनि बागै माने जों बेरायोब्ला नलेज मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ होमबा नोंथाङा आंनो एसे बेरायोब्ला माबादि गोजोननाय मोनो बा अबे अबे जायगायाव बेरायनाया मोजां बिनि बागै एसे खिथाहरलाय।
औ ओ दावबायनाय बा ट्रेभेल बा बेरायनाय होननानै बुंब्ला माने जोङो माने जोंनि ओनसोल सोलावथ' माने बांसिनानो हायेन ओनसोल बा समान ओनसोल जायो। बेफोराव माने समान ओनसो सोलाव थाबाय थाग्राफ्रा माने बिदिनो समान ओनसोलाव थाबाय थानो बानानै बा हाजो ओनसोलखौ नागिरो मानो होनबा हाजो ओनसोलाव बिदिनो बेरायनो थाखाय माने माइन्दफ्रा फ्रेस जायो माने हाजो ओनसोलाव मानो होनोब्ला गोजौ गो
हेलौ। हेलौ।
दंब्ला माने हाजोफोराव थाङोब्ला हाजोनि लामाफोराव थाङोबा माने गोसोखौ गोजोन मोनोबा माइन्डफोरा फ्रेस जायो। थिग बेबायदिनो जोङो बांसिनैनो बेरायनो होनोब्ला जोङो हायेन ओनसोलावबो मोजां। मानो होनबा हायेन ओन सोलाव समान जायो लामाफ्रा सिदा जायो। बेफोरावबो माने बेरायनो थाखाय मोजां आरो ना। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेराय बेरायनो थाखाय माने माने गोबां जायगा दं होननानै बुंजायो बिदिनो बिट्स बा दैमा दैमाफोर दैमा सेर माने जायखौ जेरै गवाफोर माने बेफोरबायदि जायगायाव माने दै सेर जायो। बेफोराव माने थान्दा जायो बेरायनो थाखाय। खाय मोजां आरो बिदिनो जोङो बरफ बरफ ओनसोल बा बरफ जायगा गुसु जायगा जायगायाव जां थान्दा थान्दानो जायनि गेजेरजों माने बायदिसिना साननाय बा टेनसनफोर दङब्ला माने बेफोराव बेरे ब्ला माने सान्थि जायो आरोना आरो बि दिनो बेरायनो थाखाय माने गोबां जायगा दं होननानै बुंजायो। जेरै हाजोफोराव गाखोनानै माने हाजोफोरनि हाजोफोरखौ गाखोनानै माने जोङो हा गोजौ हाजोनिफ्राय माने गाहायाव नाहरबा माने जोंनि ओ बिदिनो माइन्दफ्रा फ्रेस जायो आरो थिग बेबादिनो जोङो माने दाबसे से जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बिनि जे भिउ बा ओ बिदिनो नुलांनाय बा नुथायफोर बेफोरखौ माने नुयोबा माने गोसोआ गोजोन मोनो। थिग बेबादिनो माने गोबां जायगाफोराव बेरायब्रा माने जोंनि माइन्दफ्रा बांसिनानो फ्रेस जायो आरोना। मानो होनबा जो जोङो बिदिनो बांसिन औ बांसिन बांसिनानो बिदिनो न'फोराव थाबाय थानानै बा बिदिनो गावनि माने जायगानि बारहावाखौल' जानानै माने जाबाय थायोबा माने बिदिनो बाहहेरानि बारहावाखौ मोना बेनि थाखायनो माने बेरायनाया गोनांथार आरोना
औ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों औ खोनादों औ नोंथाङालाय आंखौ मोजां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां आरो बिदिनो माने बेरायनो थाखायथ' माने गोबां जायगायानो मोजां बिदिनो दैमा दैसाफोर सेरफोराव माने थांनो मोजां बा दुगैनो मोजां बिदियाव माने बेरायहैनांगौ जे जायगायाव माने बिदिनो जेनेबा नुहुरनाय बा ओ नुहुरजानाय जायगाफोर माने गोजौ हा हाजोनिफ्राय गाहखौ नरबा मानि जोबो समायना नुयो माने बेफोरखौ नायोब्ला माने जोंनि माइन्दफ्रा फ्रेस जायो बेनि थाखाय बेरायनाया गोनांथार ना जायखौ ट्रेभेल होननानै बुङो आरो नोंथाङाबो माने एसे फोरमायनो हागोन नामा जे जेनेबा बेरायनायफोराव माने मा माजों थाङोबा मोजांसिन जागोन बा सोरजों थाङोबा मोजांसिन जागोन बेफोरनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथाङाबो
अ हायो दे नोंथां बेरायनाय होनोब्लाथ' जों बेरायनायाव बिदिनो बांसिनानो मोजां जायो होनोब्ला जों ग्रुपै थांनांगौ ग्रुप थ्रिनै माने ग्रुपाव थाङोबा एसे इन्जया बांसिन जायो बिथां माने ग्रुपाव होनोब्ला जों बिदिनो लोगोफोरनि ग्रुप बा फेमिलिनि ग्रुप बा बिदिनो बिदा फंबाय बिना जोंनाव बायदिफोरनि ग्रुपजों थांनाया साबसिन जायो आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जों ग्रुप थांबाथाय बांसिन एक्सप्लर खालामनो मोनो आरो रंजानो थाखाय गुबुन गुबुन माने साबसिन जायो आरो सुबिदाया साबसिन जायो ग्रुप ग्रुपाव थाङोब्ला आरो प्र्रब्लेमफोर जायोबाबो गावजों गाव माने मेनेज खालामलायनो हानाय जायो ग्रुप थाङोब्ला जुदि जों बिदिनो सानै सासेफोरल' थाङोब्ला जों इसेबां इन जय मोनो आरो नोंथां बेरायनायाव आरो जों थांनो थाखाय थाखायथ' माने कार बुकिं खालामना लाखायोब्ला मोजां जायो नोंथां माने कार थाखायो होनोब अब्ला नों गोसोबादि जाबाय बहा थाङो बहा मायो आरो जोंथ' गोजान आउट अफ आउट अफ स्टेट बा आउट अफ बिदिनो कान्ट्रि थाङोब्लाथ' जों फ्लाइटजोंसो थांनांगौ जाखायो बिदिनो फ्लाइटफोरजों थांबासो जों आउट कान्ट्रिफोराव बेरायहैनो हागोन बिदिनो गोबां दं माने आउट कान्ट्रियाव बेरायहै नानै एक्सपिरियेन्स लानानै बिदिनो गावसिरनि एक्सपिरियेन्स लानायफोरखौ जोंनो बायदि रोखोमनि चेनेलफोराव देखाय जेरै इउटुब फेसबुक बायदिफोरजों माने जों थांनो हायाबाबो बिसोरनि थांनायखौ नुनानै बिनो माने इनजय लानो हायो आरो नोंथां बिदिनो माने थांनो थाखाय ओ ट्रेनजोंबो मोजां नोंथां मानो होनोबा ट्रेननाबबो खम खरसायावनो सहैयो जोंनिथीशा ट्रेनजों दावबायब्लाबो खिन्थु न्टिजों थाङोब्लाबो जों जोंनि डेस्टिनेटि देस्टिनेस एबा माने जों सहैनो गोनां जायगासिमाव थांनो थाखाय आरो गुबुन केब बा माने बिदिनो गारिफोर बुक खालामनानै थांनांगौ जायो आरो नोंथां बिदिनो थांनायनिथ' गोबां हान्थ मेला दङ जा गाव गावनि सायावसो सोनारो आरो जायगानि सायाव सोनारबाय बे माने जायगाया बै जायगायाव मा गारि खारो बा माजों थांनो हायो बिनि सायाव सोनारनासो माने जों सुबिदाया मोजां जायो आरो दावबायनाया होमबा नोंथाङा आंनो खिथानो हागोन नामा? जे नोंथाङा मा मा जायगा बा मा मायाव बेरायखो आरो माबादि ए एक्सपिरियेन्स मोनबोखो?
औ ओ माने बेरायदों होननानै बुंबाथ' बांसिनानो माने हाजो ओनसो सोल माने जे हाजोआव माने लामाफोरखौ माने दानख'नानै बा बेफोरनि माने बेफोर हाजोखौ माने दानख' खनानै जे लामा बानायदों बा बे लामानिफ्राय माने गोजौ हाजोनिफ्राय माने गाहाय ओनसोलखौ नाहरोबा माने जेबां जोबोद समायना नुयो आरोना थिग बेबायदिनो हाजो ओनसोलावबो जेराव माने हाजो फोरा माने हाजोलारिफोर बेफोराव थांबाय आरोबाव बिदिनो दैमा जिरि जिरि बोहैनाय बा दैबाज्रुम गोलैनाय हाजोनिफ्राय दै बारजों गोलैनाय माने बेफोराव बेरायहैयोब्ला माने माने गोसोखौनो एकदम माने खुसि बा इन्टारेस्ट मोनो आरोना थिग बेबादिनो आरोबाव होननानै बुङोब्ला माने जे जायगायाव माने बरफफोरजों साग्लोबनानै थ थानाय माने बरफफोरजों साग्लोबनानै थानाय ज म था जायो गुथु जायो बेफोराव मान मानो होनोब्ला मालाबा समाव जोंनि जाया जायायाव माने गुदुं जादोंब्ला बैफोर हाजोआव थाङोब्ला माने गुसु मोनहैयो बेफोराव माने थांनानैान गोसोखौ गोजोन मोनो बेनि थाखाय माने बेराय बेफोरबायदि जायगायाव बेरायबाय आरोना थिग बेबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोर जेरावहाय माने दै रुगुं गैयै बा दैमा गिदिर बा लैथोमाफोर बेफोर बेफोरबायदि माने नुहुरनाय बा भिउफोर नुनाय बिदियाव थांबाय आरो नोंथां।
उम मोजाङानो दे होमबा।
औ नोंथाङालाय बिदिनो मा मा जायगायाव बेरायखो एसे फोरमायावनो हागोन नामा?
आंबो बिदिनो हाजो जायगायाव आरो दै बिदो बिदोबा बिदि जायगायावल' बेरदों आरो‌ नोंथां। इसिबां माने बेरायनाय जायाखै आं मानो होनोब्ला समफोरानो मिलया नालाय बेरायनो।
औ नंगौ नों थां अब्ला औ जेनेबा सावरायनायसै खिन्थु जाबाय। अब्ला नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अब्ला दोनथ'लायसैना नोंथां?
औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय।